हेलौ औ। खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ दे आंबो खोनागासिनो। जों दायो सावरायनोसै नङा होमबा ना सोलोंथाइ आयदानि सायाव उम सोलोंथाइ आयदानि सायाव गिबियाव आं रायज्लायग्रोनोसै नामा एसे बुंग्रोनोसै?
औ दे दे नोंथां दे
सोलोंथाइनि बेलायाव नायोब्ला जोंनि बर सुबुंफोरनि सोलोंथाइया सिगांनि हारनिख्रुइ आथिखाल मुगायाव माने गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनसै
औ औ
सिगां माने समाव बांद्राय बिदिनो गोरों गोरा गैयामोन आरो दानि जुगाव गोबां डक्टरफोर आर्मि अफिसार इन्जिनियार बायदि रोखोमनि गोबां दंसै आरोना? बे गोजौ सोलोंथा फ्राय लानानै ने निफ्राय गोबां जौगाबाय आरो दावराव दिस्थाब होबायदे
मा होनदों?
ओ बे बेलायाव नोंथाङाबो बुंनो बुंनो हागोन नामा? माखासे बर लाइमोनफोरनि सोलोंथाइ बा थासारि बिनि सायाव
औ आथिखालाव बर बिजोङाव फरायनायफ्रा गोबां जानो हमदों नाथाय आसाम सरकारा सम सम बर बिजोंनि फरायसालियाव बिजाबफोरखौ नांगौ बायदियै दैथायहरा बिनि जाहोनाव फरायसा फोरा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव मालाबा समाव माने उन जानानै थानो गोनां ज
औ नंगौ नंगौ
आसाम सोरखारा बर बिजोंनि फरायसालिखौ मा होनो मोजां नोजोरजों नायोब्ला जोंनि बर बिजोंनि फरायसालियाबो थारैनो बा मोजां जागोन गुबुन बिजोंफोरनि बायदि ओ सोलोंथाइ लानो हानायाव गोजौ औ औ नंगौ नोंथाङाबो आरो बेनि सायाव मा? बुं बुंबावनो हागोन
औ जोङो गिबियाव माने गोजौ सोलोंथाइ लानोब्ला जोंनि बिमा बिफा दिथागिरिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ मोजां बोसोन मोजां सोलोंथाइ लानायाव माने बोसोन होनांगोन आरो ना उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थिनहरनांगोन औ माने जोंनि स्कुल फरायसालिफोरनि मास्टारफोराबो माने सानै बा साथाम थानांगोन आरोना खमावबो माने फरायसाफ्रा गोबां जायोब्ला माने गासिबो मोनफ्रोमबो आयदाखौनो फोरोंस्लाबजोबनो हाया नालाय माने माखासे बे आयदाफ्रा फराफारिफ्रा थालांनो नागिरो आरोखि माने बिनिखायनो जों बिमा बिफाजों लोगोसे जोङो फोरोंगिरि फोरोंगुरुफ्राबो माने गुन गोनां बा ओ मा माहोनो बेखौ? एभेलेबेल माने थोजासे जानांगोन आरोखि उम थोजासे अब्लासो माने जोङो गोजौ सोलोंथाइ फारसे आवगालांनो हानांगोन आरो
नंगौ थारैनो
आं बेखौ सानो आरो
नंगौ नंगौ ओ ओम आथिखालाव मा होनो बर' बिजोंनि माबा जेंनायाबो बुंनो थाङोब्ला एखनब्ला फोरोंगिरिनि जेंना बो नुजाथियो
औ औ नुजा
नों औ बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोरखारि फरायसालियाव माब्लाबा समाव मा होनो बिजाबनि आंखाल मालाबा स
औ फोरोंगिरिनि आंखाल बिदिनो जायो औ
बिनि फ्राय जों नुनो मोनो बर' बिजोंनि फरायसालियाव माखासे बिजोंफोराथ' थैलांनो हमबाय जायनि जाहोनाव ओ बर' बिजोङाव फरायनायाव खोब खम जाबाय आरो प्राइभेट स्कुलाव बांसिनै दैथायहरनाय जायो गाव बिमा बिफाफोरा बिनि जाहोनाव बर' बिजों थैलांनाया जा बिदिनो थैलांसिगोन होननानै ओ बुंनांगोन आरो
औ औ नंगौ औ नंगौ नंगौ
औ बिनिफ्राय नोंसोरनि थिं माबायदि बिदिनो दा आथिखालाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा?
जोंनिथिंथ' माने बुंनो थांब्ला मोजाङानो बुंजायो दा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि एल पि स्कुल बा फरायसालियाव माने दा सानै सासे गाहाय फोरोंगिरि हेत टिचार ओमफखय सासे मेदाम दं आरो ना
औ
बे फोरोंनायाबो थिग नांगौ बायदियैनो फोरोङो जोंबो माने क्ल'स एसे माबा सोमोन्दो दं नालाय जोंबो माने फरायसालिजों। फोरोंनाया थिगैनो
औ नोंसिना मामोन होनदो ओरैनो? हेलौ खोनादोना हेलौ? हेलौ खोनादोना? हेलौ नोंथांनि माबाखौ खोनाफैयाखै आं बुंनायखौ। हेलौ हेलौ मा जाखो नोंथां? हेलौ औ हेलौ हेलौ खोनाफैदिआसै माथो नोंथां नों-नोंनि बुंनायखौ।